हेलौ।
हेलौ खोनादों ना? हेलौ। औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय खो हाबाय।
औ।
खोनाबाय
औ औ जों दायो मानि सायाव सावरायनो
मागो दमासि बर'फोरनि बर'फोरनि मागो दमासि जानायनि सायाव।
अ उम उम उम जायो। ब' बर'फोराथ' माग दानाव मागोफोरखौ खुङो नालाय नोंसोरनिथिं माबोरै खुङो बेफोरखौनो सावरायलायनोसै जायगा लाय जायगा एसे बेलेग बेलेग जायो नालाय।
जोंनिथिं जोंनिथिं थ' जानुवारिनि फन्द्र' थारिखाव जायो। मागोखौ ओमफ्राय जानायनि सिगांनो ओम जानायनि सिगां साननै सानथाम सिगांनो हाग्रायाव हाजोआव थांना बन' गोरान लायो। ओमफ्राय औवा लाबोयो। ओमफ्राय औवा बिजौ गोद आंबो लाबोयो।
औ। मा नोंसिनिथिं हाजो दं ने?
औ जोंनिथिं हाजो दङ।
अ अ। लाबोनानै ओमफ्राय मा खालामफैयो?
लाबोनानै जोंनिथिं मागो दमासिखौ ज' बिदिनो न'खर ब्रै न'खर बा सय सात न'खर लोगो नांनानै जायो नालाय। ओमफाय बनखौबो ज' ज' ज' ज' थांनानै लानानै फैयो आरो।
औ औ। ओम एन्थाब फिथालाय देया?
बेनिफ्राय लाबोनानै न' न'साखौ साननै सिगांनो बानायो साननै सिगांनिफ्रायनो ओ औ जि जिगाबनि न'सा बानायनानै लानोसै ओमफ्राय मागो दमासियाव मोख्राबो बानायोना बे मोख मोख्राफोरखौबो मोख्राफोरखौबो बानायनानै औवा बिजौआव खानानै न'सानि न'सानि खुन्थियाजोंनो गोजौआव औवाखौ दैखोनानै खागदावनानै दोनो बेनि उनाव जिगाब बायदिसिना गासिखौबो बानायजोबनोसै ओमफ्राय न न'सा सावखालि ओ माखासे ओ बिदिनो मोननै मोनथामसो आलादायै न'सानि बाहेरायैबो मोननै मोन थामसो ओ सावनो थाखाय अखानायै फुङाव दुगैब्ला अरसायथाव थाव साव बेबायदि खालामनो थाखाय न'सानि साइडआवनो मोनथाम मोन मोनथाम मोनब्रैसो गोजौ गोजौ माने सावग्रा बानायो आरो जाहाथे औवाया धुम धुम धामधाम बेरो ओ बेलागुर सावनाय आरो बेयो
औ औ औ एन्थाब फिथालाय देयोना देया
एन्थाब फिथाखौथ' देयो बेखौबो जोंना ज'ब बे ओ बेलागुर जानायावनो न'सायावनो ज' बयबो माइ माइरंफोर खौ लाबोनानै बेयायनो। ज' बयबो आइजोफ्रा। सोरबा सोरबा हौवाफ्राबो देयो।
औ हौवाफोर थाबा थाब देबाथाय थाब मोनोनो अना
सानसे सिगां देनानै दोनखानोसै। अखानायै। फुङाव सावनानै साहाजों बेयावनो ज' मोखां नायलाय नायलाय जासिगोन।
अ अ अ। मोजाङानो नोंसिना होमबालाय‌। बे गामि हलिनो जायोना नोंसिनि न'खरनि साफा सानैल'।
जोंनिथिं। मथा मथि जोंनि। थिं। दा बयब। बिदिनो ओ न'ख न'खर लोगो। गोनांनानै न'ख। ग्रुप ग्रुप जानानै माबा हानजा जानानै। हानजा हानजायैनो माने। गामि। मियावनो मोनथाम मोनब्रै हान्जा थायो बिदिनो जों इ। एरियायाव बेबायदिनो। बयबो गाजा गोमजायै मागो दमासिखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो।
अ जोंथिंना बिदि नङालायो। जोंथिंजाय ना मागोआव। माने फन्द्र' थारिखाव जोंना जानुवारि फन्द्र' थारिखआव अनखौ देबाय मोनासियाव ओमफफ्राय देनानै अखानायै। जेनेबा बेलांगुर सावगोन नालाय बेहाय बेलांगुराव हरनो एवनानै दोनगोन ओमफ्राय दुगैहैलि बै बेलांगुरखौ खुलुमहैगोन सावगोन बेलांगुरखौ दालाय होना होमबा मागोआव फोथायनाय गैया होमबा।
दङ।
दाउखा नुनायनि सिगांनो दुगैनांगौनो नङाबाथाय। उनाव थैनानै उजिबा दाउखाजा। जायोनो। बेबायदि आरो। उम मोसौफोरनोबो होयो मानो होनबा मोसौ आबाद मावनायनि उनावसो माइ माइरंखौ मोनबाय नालाय।
उम
रोखोमनि एनथाब देयो नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिथिं बे गोलाव जायखौ जोंनि जायगायाव मोसौ थाफ्लि होनो। गुफुर गुफुर गोलाव गोलाव मोसौ थाफ्लि ओमफाय जोंनियाव बेखौनो मोसौ थाफ्लि ए ने ओमफ्राय दैनि नानायखो थाव होनो जोंनाव। ओ बेखौ मोसौ थाफ्लिबो होनो आरो एनथाबबो होनो एन
औ जोंथिं बेखौ एनथाब होनो ओमफ्राय सिथाव बानायो दाना थ' नारेंखल लादु सिबिं लादु बेफोरखौ बानायदेरोसै आरो।
ओमफ्राय अखानायै फुङाव गय दं गय दंफां थाइजौ खान थाल नारेंखल बेफोर लिसु बेफोरबायदि फिथाइ थायग्रा दंफांफोरखौ फुङावनो खोमसि खोमसि आनज्रो आनज्रोनि सि गाबजों खायो आरो। ओमफ्राय बाख्रिखौबो लिं बाख्रिखौबो गोबोरखिजों गोबोरखि गोथांजों ओरै माने सारिगिद दिन माने लिर खनो आखाइ थाइसे सेल आरो बेयाव गासैखौबो आखाइ थायसे सिन बो बोथेनाय बायदि
औ औ औ बेखौ आङो जोंनि आइखौ बानायनाय नुदों आंबो। बिनि मिनिंखौ मिथिना मिथिया नोंलाय?
हिनजाव मानसिफ्रानो बांसिन बाहागो लायो।
औ औ बिनि मिनिंखौ आं खिन्थानि बिदि गथ'खौ बानानै बिदि खायोबा माबायोनो नेक्स्ट इयाराव जेनेबा गय फिथाइफ्रा बिराद बुरजा बुरजा थायोनो माने साइन्टिफिकेलि रिजोनबो हाबना दं आरो बेवहाय ओ आरो मा होनो मानो होनो मानो होनोबा बे एम्फौफ्रा खाबथायायोबा गोजौआव मानखोलांनो हा-हाला नालाय फिथाइ बिबारखौबो जाहैनो हाला नालाय बेखायनो फिथाइया थायोनो आरो माने जामारोबो आरो, आरो बेबायदि मागो माने मागोआव बाख्रि लिरख'ननायखौ आं बुंनो हाला बेहाय फोथायनाय दं जे माइनावआ खारलाङानो आरो बिदि लिरख'ननानै दोनबा।
आरो जोंनिथिं मा जोंनिथिं मागो दमासियाव ओ जोंना हानजा हानजा जायो नालाय बेहायनो जोंना बै हानजा हानजानिया बै हान्जानिया गुबुन मोनसे हान्जायाव थांनानै फिथाखौ जाफैयो आरो जोंनिया बे गुबुन मोनसे हान्जायाव थांनानै जाहैयो बेनि उनाव जानो फैग्राफोरखौ सनमान लायो। उन्दैफ्रा खु माने खुलुमो गेदेरफ्रा ओ बोर होयो बेबायदि सोलियो आरो।
जोंनिया बिदि नङालायो लावखारफोर माने सेंग्राफोर आरो दाथ' लावखार गैला सेंग्राफोर गामिनि ज' मोनसे न' लुबाय बेवहायनो बेलांगुर आरो बेलांगुर थालिर बिलाइ गोराननि आरो जिगाब गोराननि बेलांगुर बानायो औवा थसे बेबायदि औवानि गायनानै आरो माइहुंनि बायदि महर बाट फिसा आरो बे ओमफ्राय बेखौ जोंना बेलांगुर होनो आरो बे बेलांगुराबो राजा रानि सानथ्रि मन्थ्रि दायना बेबायदि थालाय लायो आरो
उम।
बेबायदिनो बर' माने जोंनिथिं आरो मागो दमासिखौ बिराद गाजा गोमजायै आरो ओमफ्राय आरो नोंसोर मागि हैैयोना हैैयामोन जोंथ' प्लास्टिक लायै लायै गोदोथ' प्लास्टिक गैयामोन जियावनो ओरै आजावहैनानै फुं फुङाव मागि हैैयोमोन जों एनथाब।
गोदो जोंबो बिदिनो मागियोमोन। दानिया बेबायदि बि ज' बयबो हानजा हानजा जानायखाय मागिनाया खम जालांबाय। ओमफ्राय बेयावनो ज' जाजोबो नालाय आरो दाना जोंनियाव मे मे माने मेक्सिमाम सानथाम मिनिमाम साननै सानसेल' जाया जोंनाव मागोखौ। साननै आरो सान थामम गाजा गोमजायै फालियो।
औ औ दे दे जोंनिथिंबो बिदिनो जेनेबा ओ बिदि आलासि जालाय लायो आरो जाथि खुरमा न'खरनि लेंंहरलायो रंजानायनि दिन नालाय। ओ जेनेबा बाय बाहागि खुरमाफोरखौ लेंंहरनानै ज' जालाय लायो आरो जोंबो। बेबायदि नंलाया आरो न' लुलायनाय मालायनाय
आरो मागो दमासियाव जोंना बयबो ज' जा फैजोबो बाहेर गोजान गोजानाव थानायाबो मानोना बे टाइमाव जोंना आसामाव मागो दमासि नि थाखाय सानथाम सान ब्रै बेबायदि बद। दं माने। बिनि थाखायनो बयबो ज' जायो गाजा गोमजा।
माने ननि। बे मानसिफोरजों आंगोफोरजों नुजालायफैयो आरो ने।
उ उ।
औ नोंसिनिथिंजायनि मागो दमासि खुंनायखौ खोनानानै जोब। जोबोर मोजां मोनबाय खोनानानै।
बयबो मोजां होनो जों बेखौ।
गोदोनिया बेलेगथारमोन दायो नोंसोरनिथिं एसे सोलायबोबाय ने।
सोलायबाय दाथ'। बहुत सोलायबाय।
औ। ए। जोंथिजाय ना गोदोनि बायदिनो दङ अब्लाबो ओमफ्राय एसे सोलायबाय आरो। माखासे नेमफोरा। अबेथ' हमथाना दोननो हाबाय थानो समजों लोगोसे सोलायबोखानांगोन नङा होमबा। औ।
सोलायदोंबाबो गाज्रि जाया। खै। मोजाङैनो दं गबो।
मोजांबा नोंथां खबरफोरा।
मोजां।
औ दे नोंथांजों राय्लायनानै मोजां मोनबाय।
उ थेंक इउ उ उ।